खुलुमबाय नोंथाङा ओरैनो मानो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
माबा फंसे खोथा सोंनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांखौ अ जागोन जागोन औ जागोन जागोन नोंथां नोंथाङा खोनासंलाङोबानो जाबाय होमबालाय नों- थां ना जेनेबा लबार गायो गायो लबारखौ आङो बांद्राय माबानिफ्राय खोन्थाला लबाराबो जेनेबा जों गय गायनायफोरबायदि गायखायो आरोना जोङो गयखौ जेरै जोङो गयखौ लाइन लाइन गायो बेबायदिनो लबारखौबो जों गायो आरोना। लबारखौ खालि मानो मा होनो जोङो लबारखौ न' खाथिफ्रावल' गायनानै नाङोना गायनाङा आरो ना जोङो लबार खाथियाव गायो गायै गायो एबा गायोब्ला जों माबा मोनसे बेराम जायो होननानै फोथायो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे लबार फि फां गायनाय बे फि लबार बिफाङा मा होनो जों अक्सिजेन लानाय हांखौसो बिसोरबो लायोनो। मिनथिबाय? जों जेरै कार्बन डाइ अक्साइद खौ हगारो बिसोरबो कार्बन डाइ अक्साइड हगारो नो। बिनिखायनो जों लबार फांखौ खाथियाव गायनो नाङा होननानै बुङो आरोना। बिनिखायनो लबार बिफांखौ गोजानाव गायनायानो गाहाम। आरो आङो लबार बिफां गायनायखौ आङो एफाग्राब गुदि खिथानिफ्राय खोनथाला। जेनेबा जों लबारखौ गायनानै जोङो स्नि बा दाइन बोसोर बोसो बोसोरनि उनावसो जों मोननाय जायो आरोना जेरै जों ओ जोङो लबार लबारखौ बिदिनो दाइन बोसोर जानायनि सिग जेब्ला दाइन बोसोर जायो अब्ला बिफाङा देरो। एबो बै देर नाय समाव जोङो माखासे हानायफोरनि मा होनदों हानायफोरखौ जोङो सोलोंनानै हा लानो हायो आरो ना। बे हानायनिबो माखासे ट्रेनिं होग्राफोर दङ आरो ना। बेफोराव जों ट्रेनिंफोराव सोलोंनानै जों लानानै फैनो हायो। जेरैबा जों माबायदियै लबारखौ जों हायो एबा माबायदि हाजेननांगौ माबाय दि ल बेसबां इसिद होनांगौ बेसेबां दै होनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे एसे जोङो ट्रेनिङाव फोरोंजोबखायो आरोना। बिनि थाखायनो बिनिखायनो जोङो लबारखौ मा होनदों ट्रेनिं खालामनानै लानांगोन आरोना लबार हानायनि लबार हानायनि सोमोन्दै।
उम आमफाय ओ जेनेबा जोङो सिगां गिबि हाजेननाय जेनेबा जोङो ट्रेनिं लाखानानै फैनानै जों न'आव जेनेबा हाजै हैफेनगोन बै समाव जोङो माखासे बुस्थुफोर लां माखासे बुस्थुफोर लानांगोन। जेरै दङ अ
मा होनो
ओ ओ जेरैहाय ए खथा आरो बेजोंनो दं ङ बेजों खथा दङ ओमफाय बेजोंनो दङ गुनाफोर लानांगोन आरो ना। बै गुनाफोर लानायाव माखासेयो सरनो थाखाय एबा सिखा बायनांगोन जोङो सिखायाबो एक्सट्रा दंखायो बिनि थाखाय लगार होनो थाखाय।
ओ गिबि हानियाव जोङो लबारा बांद्राय गवा आरोना। बेयो बे हाजेननाय लबारा मा जायो लाथा लाथा जाथारो आरो ना जै हाबाय बे रानथाबबाय बेबायदि आरो नैथि खेब हाबाय जोङो नैथि खेब हानायनि उनाव बेबो बिदिनो जाबाय। ओमफाय बै लबार हाना गोरान एबा मा होनो लाथा खानाय बैखौबो जोङो गारनो हाया आरोना बेखौ जोङो लबार सिख्राब होननानै बुंनाय जायो। रेजेक जानाय जे लबार बेखौ जों लबार सिख्राब होनो आरोना। बेयो बेबो जोंनो मानो केजि हिसाबै जों बेखौ फाननो हायो। बेहाय दामाव एसे खम जायो आरना नोंथां। जेरै जोङो बै मोजां लबारखौ जोङो मोजां मोजां बिबांनि मोनोबा बेखौ जों एसे खमाव मोननो हायो एबा बा जोङो फाननांगौ जायो आरो। आरो आं बुंनो थाङो आं बुंनो सानो जेनेबा जोङो नैथि खेब, ब्रैथि खेब बाथि खेब हांनायनि उनाव जेब्ला लबारा मो जां आथाबो ओंखारो। बै लबार मोजां आथा ओंखारोब्ला जोङो नै घन्टा एबा थाम घन्टानि उनाव जोङो बे लबारखौ खांनांगोन आरो। ना जों बिफाङाव थांनानै जोङो लाथा जायैनि सिगां बे लबारखौ जोङो खांनानै लायनांगोन जों बालथिङाव। लायखांनायनि उनाव जोङो उम लाबोबाय। लाबोनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ? जोङो मोनसे थ्रि थ्रि बायदि दं जेरै जोङो साहा होग्रा थ्रि आरो ना बे फ्रेड दङ बेयाव जोङो जेनेबा जोङो थिन लिटार होयोबा जों आथाखौ जोङो दैखौ बि बां होनांगोन दैखौ जोङ लिटारनै होनांगोन आरोना आरो जाहैबाय जोङो बै एकसग्राम एकसग्राम दङना मोनसे एक्स' ग्राम मा होनो खथा दं आरो दा बेजों जेनेबा एक्स' सग्राम होनांगोन लिथार एक्स' ग्राम जेनेबा थाम लिटाराव लिटार थाम लिटाराव जोङो मा खालामनांगोन थाम थाम लि थाम लि
थाम लिटार थाम लिटाराव जोङो बिदिनो एक्स' ग्राम आथा होनांगोन बिनि उनाव जोङो अखानायैहाय अखा अखानायनायैहाय मा खालामनांगौ जोङो बेखौ लांनानै नाहैनांगोन आरोना जेरै ओ बिदि बिदिनो माखासे लांनानै नाहैबाय बे लांनायनि माबायाव मा होनो लांखांनायनि उनाव जोङो नाहैनोसै आरो ना बै मिसिनाव बैनि मेसिनाव नायोब्ला जोङो मोननै मेसिन दं जेरैहाय मोनसे मोजां मोजां मोनसे आगर खालामग्रा बै मोनसे मोजाङाव मोजाङाव मा खालामनाय जायो अ मा खालामनाय जायो ओ गोबा खालामनाय जायोना बिनि उनावसो लास्टआव जोङो मा खालामो जे आगराव होनसै आगराव होखांनायनि उाव जोङो बिनि उनाव जोङोलामहैनांगौ आरोना बे लामनाया जाहैबाय जोङो दै अखा सि सोनो मोना जै दै अखा होयोबा मा जायो बे रबारा मुसिया आरो ना मुसिब्ला आ मा होनो रेजेकाव थाङो जेरै सा नोंथां दहाय बे सिखाबाव थाङो जेनेबा जोङो फोरानबाय फोरानहैखांनायनि उनाव जोंङो मोजाङै सान्दुंआव बर'नलाय- खालाय जोङो निहोरफोर सिनो मोना बिदि खालामनानै जोङो ओ सातदिनसो जोङो लामनायनि उनाव जेब्ला लबारा गोजा गोजा जायो रानो अब्ला जों मा खालामनांगौ थुमनांगौ आरो ना उखुन्दैजों जेनेबा दु ल'बार थुमनायनायनिबो मोनसे न' फिसा बानायनानै लाखानांगोन बै न' फिसा बानायनानै लानायाव जोङो लबाद थुमहैनांगोन आरोना बै लबर थुमनायाव जोङो अर होनो नाङा बेयाव उखुन्दैल' जेनेबा जोङो बन गिसि एबा माबा मोनसे दंफां गुन्द्रा बिसोरजों जोङो सावनानै जोङो मोजाङै उखुन्दै खुगा- रनानै जोङो लबारखौ मोजां गोजा गोजा जागा जागा खालामबा जोंनि बेसेनाबो बारा मोनो आरोना जेरै जोङो जेरै जोङो जेरै जोङो मा मा होनदों दाम बेसे मोनो जेरै थेरसेयाव जोङो एक्स' आसि एबा नैजौबा गाहाम मोनो आरोना बै नैजौ मोनो जे जोङो मोजां लबादफोरानो बा मोजां बिबांनि माबायोबा मोजां साइस खालामोबा आरो लबारफोरा आं दहाय दाहाय हाजेननाय आ नै रेजेग जानाय रबार स्काब होनदोंना बै रबारखौ जोङो मा बेयाव जोङो सेरसेयाव केजि हिसाबै आसि थाखा थाखा नोबै बेबायदि केजि जोङो मोननो हायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो लबर आबादखौ मावनाय जायो खिन्थु जों बे लबर आबाद मावोबा जोङो मा खालामनांगौ जोङो माखासे खामानिखौनो जों गारनांगोन आरोना जेरै जोङो ओ दुब्लियाव जोङो आबाद मावनाय माइनि आबाद मावनाय बैफोरबायदिखौ जोङो मावनो हानाय नङा आरोना मानोना होननानै बुङोब्ला बेयाव जोङो बांसिन टाइमखौनो जों होनांगोन जेनेबा जों फुंनिफ्राय हानानै जोङोै बा जिनै जिनै रिंगासिमहालागै जोङो बेयाव जोङो नांथाबनानै थानांगोन ना थानांगोन आरोना बेनिखायनो जोङो मा खालामनाय जायो एकस्थ्रा टाइमखौ जोङो दस्रायाव होनो हाया आरोना जोङो बार'था एबा जिनै रिंगानि उनाव सो जोङो मा होनो उदां जायो नालाय बिनि थाखायनो जों माइनि आबाद एबा माबा मोनसे आबादखौ जोङो गाहायै मावनो हाया आरोना ओ बेनोसै आंनि दिनैनि बुंनाया नोंथांनिसिम
नोंथाङा आंनो जेनेबा माबाफोर लायरायनो हागोन नामा औ नोंथां हागोन औ ओ अब्ला आङो नोंथांनोबो ओरैनो माइ आबाद मावनायनि सायाव फोरमायलांसै नामा नोंथां ओ गिबियाव जोङो माइ आबाद होनोब्ला थ' बयबो मिथिखागौ नङाहोमब्ला जेनेबा जोंनि आसामनि ओ
जेराव ओ माइ आबादखौ मावनानैनो ओ माबोरै मावो ओ
ओ जेनेबा गायनायनिफ्राय लानानै बा खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै आं बेखौ फारि फारियैनो फोरमायलांनो सानबाय आरो
गोबां रोखोमनि नौ लाबायखौ जों नो बेनिफ्रायस नैथि हालेवनायखौ जों नुनो मोनो सामार होनाय आरो ओ बै ओ मोनथाम एबा
मोजां ओ जोलैनि माइखौ सायख'नानै लानांगोन सायख'नानै लानायनि उनाव बे खोथियाखौ जों ओ उम फोनो थाखायनानै लानांगौ आरो जाहाथे खोथियाया मोजाङै गाजा बेरो ओ खोथिया ओ सानथाम बा सानब्रै फुख्रिब्रा फुख्रिबा जेनेबा दै बोहैनाय बेफोराव जोङो सोमनानै दोननो हायो आरो जेब्ला नोंथाङा सानथाम ओ उम सानथाम सानब्रै सोमनानै
थिखांनानै दोननांगौ आरो जाहाथे बिदिनो मोजाङै गाजा बेरनो हायो ओ बिदिनो सानथाम सानब्रै सोमखांनायनि उनाव जेब्ला गाजा बेरो जों बेखौ दुब्लियाव लांनानै मोजाङै फोनानै हैनांगौ आरो जेनेबा दै दोननो नाङा जे जायगायाव नोंथाङा माइखौ फोगोन मानोना दै दोनोब्ला दैजों नोंथाङा माइ फोदोंमोन बियो दैजों बुखारनानै मबेबा मोनसे खनाफोरावल' जमा जानानै थाहैयो आरो बेनिखायनो नोंथाङा फोनाय समाव दैखौ दोननो नाङा आरो जेब्ला बिदिनो फोखांनायनि उनाव एसे गोबाव बा ओ देर मास जेनेबा से खावसे दान बा ओ नै दाननि उनाव बेयो मोनसे गायजानाय महराव फैसिगोन आरो गायजानाय महर फैयोब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै ओ गायनो थाखाय माखासे जि नोंथाङा जि जायगायाव गायगोन बे हाखौबो फोमोन खाराय गोरनानै लानांगोन माखासे बिनि उनाव जोङो सामार होनांगोन बिनि उनाव होनदों बर' होनांगोन बिदि हालेवब्ला नोंथाङा खोथिया जे फोनानै लादोंमोन बै खोथिया
खौ नोंथाङा गिबियाव फुनानै लाग्रोनांगोन आरो फुनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बे खोथियाखौ बिनि अखानायै जोङो लायजौफोर
बामबु द
बिदिनो आरो
उम बिदि गायनानै ला
गायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा आबादथिलियावहाय माखासे जों माइखौ गायोब्लाल' जाया बेखौ गाव मोजाङै जोथोन लानांगौ माइखौ बिदिनो नोंथाङा गोबां रोखोमनि मुलिबो मोनो आरो ओ दानि जुगावथ' बांसिनानो
ओ जुन जुलाइयाव गायखांनायनि उनाव जोङो माइखौ
बिदिनो जों माइया ओ ज फिथायनानै मोनहाङो अब्ला
मा होनो दाबाायो माखासेङो दाउफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माखासे जों जगार खालामनांगौ आरो दावउ होनो थाखाय बिदिनो जोङो माइखौ जानानै जेब्ला मानानै लाबोयो ला उाव जोो बेखौ न'आव माथा होनानै जोङो आरामै बेखौ दोनथुमनो हायो। बा जो